औ औ खोनागासिनो दङ दे
ओ ओ मा खालामदों
आङो जिरायगासिनो दङ नै
ए आङो ओरैनो बिजाब फरायनांगासिनो दङ
अ नोंथांनि हबिया बिजाब फरायनाय नामा
बिदिनो कबि बायदि माने हबिखौनो होनजागोन आरो ओं फरायनो मोजां मोनो आं बिरादनो ओरैनो बाहेरा लेखाफोर मा होनो सलमाफोर खन्थाइफोर बिदिनो सु
अ बिजाब फरायोब्ला बिजाबनिफ्राय गोबां नलेज फोर मोननो हानाय जायो आरो
औ मोनो ओं मोनो बिराद मोजां मोजां थायोना
औ मोजां मोजां थायो जेरै सोरबा गेदेरमा फोरनि जिउ खौरां बेसोर गेदेमाफोरा माबोरै गेदेर मानसि जाबो दोंमोन माबा सलबाथाफोर ओम ओम ओम दानि दान दानि जुगाव मा होनो ओ सिगाङाव खुगा खुगा सोलिबोनाय जाय सल बाथामोन बे। फोरखौबो माने गोमालांनो नागिर गेरनायफोर। खौ दा ओ बिजाब महरावबो सेबखांनानै दोननाय जाहैबाय बिदिनो सोरबा सोरबा ओ।
फरायनो मोजां मोनो सल बाथाखौ। सल बाथाबो सल बाथाबो फरायो आङो।
औ। दा बिदिब्ला नोंथाङा।
आथ हायो हायो औ।
औ देनाय आं सल बाद।
औ खोन्थाजागोन नामा बिदिबा।
औ दे खिन्थादो दे।
ओ र आं खोन्थानायनि आरोना बिदिबा।
औ।
मिनिनाङा दे आं खोन्थाबाथाय।
दे जागोन दे।
आङो ओ सासे बोरायनि माने बाथ्राखौ खोन्थानोसै आरो। गोदोहाय आरो मोनसे समावहाय सासे बोराइ दंमोन आरो। मोनसे जो माने मोनसे। गामियाव आरो बिदि। ओमफ्राय बे बोरायाहाय सानसेखालि। माने ओ मोनसे जायगाखौ माने हाग्रा बारिखौ दानस्रांलायनानै आरोना। बिरात गुवार हाग्रा बारिखौ दान्स्रां खांनानै बियोहाय बिराद बुरजा संख्रि फोबायनो आरो बियो। खोनाबाय आमफ्राय बे संख्रि फोनायनि उनावहाय। ओरैबादि ग्लब ग्लब रजबाय जाहैदों बे संख्रि फोनायनि उनावहाय आरोना। संख्रियानो नंगौना नङा बेखौ नों उनाव मोनथिसिगोन र।
औ दे दे।
बेराद मोजां रजबाय ओमफाय बोराया माने बिराद खुसि जाबायनो आरो। बाब आंनि संख्रि। फोनाया बिराद ग्रौ ग्रौ रजबाय माथो बिदि होननानै आरो दानियाहाय बिदिनो।
ओ बियो माने फोथायो आरो बियो बिराद आबोर लायो बिदिनो। ओमफफाय जेवरा एरिबो होयो बिदिनो हाग्राफोरखौ फुना होयो बिदि आरो दाना सानसेखालि बिदि बिदिनो ओ थांनानै नुहैयो जे गावनि संख्रि दैया माने गासैबो गारलि दारे बिदि द
अ
बारायबो बिदिनो गान संख्रिबारिया ओमफ्राय बियो दुखु मोनबाय आरो आं एफा खस्थ खालामना संख्रिखौ फोदोंमोन ओमफाय आं संख्रि बागानखौ मा खालाम जोबखो बिदि होननानै बियो मा
ओम
सानसेखालिहाय बियो नायथारनो आङो दिनै आंनि संख्रि बागानखौ औ माया जाजोबलांखो बिदि होननानै बियो माने नेबाय ओमफ्रायो जेब्ला बियो नेबाय थायो अ-अब्लाहाय बियो माने गोजौनिफ्रायाहाय मासे बिराद गिदिर मैदेर बिरनानै फैनाय नुबाय जाहैदों बेयो ओमफाय बे मैदेरा फैनानैहाय बे संख्रि बारिखौ माने जाबाय आरोना ओमफाय बे सानबाय हाब बेसो मैदेरासो आंनि संख्रि बारिखौ जादों र आं बेखौबा नागारथारा होननानै बियो खाथि खाथि थांनानै मैदेरनि लान्जायाव हमहैगासिनो हमहैनो आरो बियो बोरायाहाय ओमफ्राय हमहैबाय नालाय मैदेरा बारदावगासिनो बारदाव ननानै माने बिरबाय जाहैदों गोजौआव माने बे गोजौनिफ्रायसो बिरबोखादों नालाय माने बिरखोलांफिनबाय आरो औ गोजौआव ओमफ्राय बोरायाथ हमथाबाय हमथानानै माने ओ माने मा होनो मै मैदेरनि लान्जायाव हमथानानैनो बियो बिरखोलांबाय आरो गोजौआव दाना मैदेरा बाब्राबबो हगारथारासै ओमफ्राय थांफायै थांफायै थांफानानै माने मैदेरा माने गोजौनि सोरगोनि जम राजानिसो जाहैदों बे मैदेरा
औ औ खोनागासिनो दङ दे औ
ओमफ्रायो दानिया जम राजानिसोनो होननानै दानिया सहैबाय बियो दाना सहैनानै नुहैबाय आरो दा बियो सोरगो रायजोआ माबायदि बिराद समायना नङा होनोमबा सोरगो रजोआथ जोंनि मिथिनाय मथे बिदिनो बिराद समायना जायगाखौ मोन नुहैबाय बियो ओमफ्राय दानिया नुहैनानै जम राजायाबो माने दं आरो बेहाय ओमफ्राय जमबाजा बेखौ नुनानै सोंबाय आरोना ओ नों मानो फैफाखो बिजों बिदि होननानै सोंबाय आरो ओमफ्राय बेयो अब्ला खिन्थाबाय मा होनो आंनि बे मैदेरा आंनि ए एफाबां गुवार माने संख्रि बागान फोनायखौ बियो ओ जाहोजोब जोबबाय आरो गाग्लिजोब्बाय होननानै खोन्थाबाय आरो बियो दानिया होनबायनो दानिया बिदि होननानै खोन्थाबाय नालाय ओमफ्राय जम राजाया बुंबाय जाहैदों ओ बिदिब्ला नोंनो दा बिनि बदलै मा नांगौ होनबायनो आरो ओ नोंनो सना नांगौ ना रुफा नांगौ ना फैसा नांगौ ना मा नांगौ अनेक रोखोम रोखोमनि दं आरो बेफोरनि मादाव नों माखौ नांगौ होननानै सा सोंबाय जाहैदों ओमफ्रायो सोंनायाव बियो माने फैसा नांगौ बा फैसा फैसाखौबो नाङा होनो सना नांगौ होनोमबा सनाखौबो नाङा होनो रुफाफोरखौ बे नाङा माने जेबो नाङा आरो बेनो ओमफ्राय लास्ट आव माने बिदिनो सनानि थोरसि लुथा माबा माबि गासैखौबो खोन्थाजोबबाय ओमफ्राय बेफोरखौबो नाङा होनो दानिया बे मोनसे माबाखौ नुफ्लांबाय आरो ओ खुरै खथ्रा खुरै खथ्राखौ नुफ्लांबाय आरो बाय होनबाय बेखौ नुनानै होनबाय आरो बियो माने गोसोखांबाय आरो आंनोथ सामफ्रामबो बुरैयाहाय बे खुरै खथ्रायावसो ओंखाम होबाय थायो बिदियावसो आं बेखौनो लानानै थांसै बिदि जाबाय आरो बियो ओमफ्राय उनावहाय जम राजानाव सोंबाय माने बुंबाय आरो बियो आङो बे खुरिखटाखौनो लांसै होननानै आं थायो जम राजायाबो दे दे बिदिबा नों बेखौनो लांदो होनबाय आरो ओमफ्राय बिदि होननानै खुरै खथ्राखौ लानानै माने मैदोआ दोनबोफिनदो आरो बेखौ बिदि ओमफ्राय माने बे संस संख्रि बागाना संख्रि नङा आरो गासिबो माने थाराय बागानसो रजजोबदों आरो
दा सल बाथाया बेबायदिमोन आरो आरोना सलबाथाया बेबायदिमोन आरोना हेल औ खोनादों औ बिदिनो जादों दा होमबा सल बाथा बेबायदिमोन आरो ना
औ सल बाथायाथ बिराद गोलाव बिदिनो आं नों ओरैनो
औ दे जासिगोन दे आं एसे बुजिहांबाय सलबाथा बारग औ औ औ औ जासिगोन दे औ जासिगोन दे जासिगोन दे सल बाथा बेयावनो बुजिनानै लाबाय आङो ओ माने जोंनि बर जों जानाय लोंनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोबा बरफोरा मा माखासे माने एखु ह माने जुदा रोखोमै जानाय लोंनाय माखासे आखु हाथाय दङ नङा होमबा दा जेरै जोंनि अनला ओंख्रै
औ औ
सामु ओंख्रै औ बेफोरो मा बरनि एकदमबारे माने आलादा रोखोमनि माखासे ओंख्रि आरो नङा होमबा
औ उम
दा सिगाङावथ ओ
बारा मोजां
सिगाङावथ गुबुनफोरा माने अनला ओंख्रै औ
औ
औ सि-सिगां फोरावथ गुबुन जाथिफोरा माने अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि बेफोरखौ संनोनो रोङामोन नङा होमबा।
औ औ ओं आगोलाव ओं।
बरनि अनगायै बेलेगफ्रा संनोनो रोङामोन। ओ बेफोरखौ जायानोमोन दा आजिखालि नुनो मोनो हटेल फोराव अनला ओंख्रि, ओ नारजि ओंख्रि बेफोरखौ होनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो, बाट जोङो हट आव नुनो मोनो माने बरनि अनगायै गुबुन जाथिफ्राबो बहुद माने अनला ओंख्रि बे नारजि ओंख्रिफोरखौ जानायखौ नुसै आरो।
औ औ।
साम ओंख्रिफोरखौथ जायामोन दा
ओं सिगाङाव ओं बिसोरो जायामोन।
ओ।
दाथ जोंनि जोंनि गामिखैथ खननायबो नुयो आङो सामफोरखौ।
बेफोरखौ माने गुबुन जातिफ्रा माने ओ एकदमबारे अन सायजोबबाय आरो।
औ औ। जोंनि गामि खाथिफोरनियबो बिदिनो जायो माने खननायबो नुयो आं दाना सामफोरखौहाय।
ओ। दा सामआ साम सामआ माने जोंनि मेगननि मेगननि थाखायबो मोजां होननानै जोङो
औ औ औ।
सिगां समनिफ्रायनो माने फोथायबोनाय दंखायो आरोना बिदि।
औ माने सामआव भिटामिन ए खौ मोननाय जायो आरो उम। औ उम।
बरनि ओंख्रिफोरखौ जानांगौ बिदिनो।
औ ओ दा बरफ्रा जायफोर माखासे आबहावानिफ्राय माने मिथिंगानिफ्राय खांनानै मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोर बैफोर मैगं थाइगंफ्रा माखासे मुलिनिबो गुन दङ आरो।
औ औ।
हेलाइसि मैगं फोराबो मोजां। बिदिनो सिब्रु मैगंफोराबो लाफा सायख खेराइदाबफिनि।
औ।
गोबां रोखोमनि दङ।
औ। मोन
नोंसिनि गामियाव मोनगोन ना मोनाबा बेफोरखौ
लाफा सायखफोरखौ?
औ
लाफा सायखफोरखौ ओ नागिरबा मोनगोन जानांगौ ओ आं बिदि नागिरनाय जाया नालाय बांद्राय मिथिया
नामा?
औ दे दोनथ जासिगोन दे